हेल नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां। औ औ
औ ओ नोंथांनिसिमबो जों दाम हायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। नोंजों आङो दा दान्दिसे सम सावरायजागोन नोंथां?
हेल नोंथां।
खोनायाखै नामा?
औ सा थारैनो सावरायजा औ था थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
अ ओ नोंथाङा आं दा नोंथांजों बैसागोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बैसागो फोरबोआ जोंनि बर' हारिनि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो नङा मोनथां ओ औ बे एंगारनो हायो जोङो रंजानाय फोरबोखौ माबोरैहाय नोंसोरनि ओनसोलाव अ खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन जोंनि ओनसोलथिंजाय थ' जों बैसागुखौ सेथि आरो नैथि उम सेथि आरो नैथि हिसाबै फालिनाय जायो नों थां जेरै मोसौनि सानसे एबा मानसिनि सानसे होननानै मिथिनाय जायो आरो ना नोंथां गोदो गोदाय गोदो गोदाय आबै आबौआनो फोरोंबोनाय नेमखा बेयोना नङा होमबा नोंथां? जेरै मोसौनि होनो मोसौनि बुङोब्ला जोङो मोसौनि दिनखौ फालिनो थाखाय सानसे सिगां बेनि मोसौखौ थुखैनो एबा माला गानहोनो थाखाय खारों खान ओ जेरै जोङो थाराय ओ थाराय हालदै एबा ओ फानिलाव बेफोरखौ नागिरखानानै जोङो दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव हौवा मानसि एबा सेंग्रा लाइमोना थुखैनाय जायो आरो ना मोखौखौ नोंथां। थिग बेदिनो जोंनि मोखौ मोखौनि दिनखालि उम जोंनि मोखौ थुखैनाय दिनखालि बे मोखौखौ दुगैयि सिगांं गलिनिफ्राय बरननानै उम जेरै लाव जेरै पानिलाव आरो हायो हालदै आरो थाराय खान्दा थाराय बेफोरखौ उम बुथुमना दोननायखौ हानानै लानानै माल दिग्लि गुथिजों माला सुनांगौ आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो माला सुखांनायनि उनाव जोङो ओ जा जोंनि ओंखाम संनाय दै बा खान्थाफोरनि हांगारखौ हुख'यो आरोना नोंथां। बेनि उनाव मोनसे लाइजुुलायाव हख'ना लानानै बेखौ जानाय थावजों मिक्स खालामनानै लानांगौ आरो ना नोंथां बेनि उनाव उम जोङो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय बै दैमासिम एबा हाखर सिम लांनांगौ बैफोर उम बैफोर जों जा माला सुना लानाय बे बेफोरदि हाना लानाय बेफोरदिखौ लांफानांगौ आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो मो बेनि उनाव जोङो बे जायगासिम मोनोब्ला जोंनि जा फोनना लानाय हांगारदो जानाय थाव दो फोननायखौ थालिदनि एबा ओ थाराइनि था थारा जों मोसौनियाव तफा तफा तफा थुनाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि उनाव बेखौ थुखैखां उम बेखौ थुखांनायनि उनाव जोङो मोखौखौ मोखौखौ थुखैनाय जायो आरोना ना नोंथां। मोखौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेनि बे-बेखौ दिगलि गुटि दिग्लि थाराजों एबा बेखौ जा हानायखौ सारनानै बेखौ इस जानो होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि उनाव बै माला सुनाय खौ जोङो खोलानि खोलाहानि इसुं एबा सो-सोनाबहानि सोनाबहानि उम मोसौ गलि आरो जेरै साहानि न' आरो सानजाहानि इ इसुं न' बेफोरदियाव आलायनानै दोननांगौ आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो थिग बेबाय दिनो मोसौनो पताखौ मानो होनाय जायो होनोब्ला नोंथां, जेरै मोसौआ जे बैदिन खालि मोसौखौ दोनदाल होनाय जाया नालाय नोंथां, जेरै नोंहा मोसौआ हाग्रायाव हाबै बोला मोसौआ न'आव फारसे मोजां मोजां मोनफायथो साननानै बे पताखो फोनना हरनाय जायो आरोना नोंथां। गोदोनि दिननिफ्रायनो बे सोलिबोखानाय। जाहाथे मोसा मु फुरफोरा मोसाखो मोखौखो जायाथों साननानै बेबायदि पताखौ ओ फाख्रा सिख्रा पताखौ फोनना हरनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो मोसौखौ मोनासै समाव फैफिनब्ला फागा गोदानजों खानाय जायो मानो होनोब्ला बे फागा गोदानजों खाब्ला बेखौ जों नि जा मान उम बेनि मोसौनि दिनाव मान होनाय जायो होननानै मिथिनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
दिन मानसिनि दिनखालि जोङो फुङावनो दुगैनानै गेदेरखौ मान लाबा बाय ओ लानांगौ, उन्दैखौ उम मान होनांगौ होननानै मिथियो थिग बेबायदिनो जोंबो गेदेरखौ मान लायो, उन्दैखौ मान होयो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जोंनि जा बर'नि नेरसोन सिजौ गुदियाव जों खुलुमो। थिग बेबायदिनो उम गा-गाजा गोमजायै जोङो बे दिनखालि एक्स' एकथा ओंख्रि बुथुमनानै जायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो बेमार हाजार बा जों औ।
अ' एक्स' दा मैगंखौ ओ मा मा खांनानै जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां?
इदिनो एक्स' एकथा मेगं होनोब्लाथ' जेरै जोङो गय बिबार गय बिलाइनि बिजौ, थालिद बिजौ, थालिद थालिद मैखुम जेरै गोखा फुंखा आलु ओ आलु जेजो गा सैखौबो इसे इसे इसे इसे जेरै उवा बिलाइ आरो जेरै गासैखोबो थालिर फस्ला, दिंखिया, माना मुनि, धरमपुल गासैखोबो इसे इसे होनानै खान्थाल थाइजौ उम गोखा गोखै फाथो बेफोर खौ गासैखौबो इसे इसे होनानै जोङो बेखौ मोनसे भाजा हिसाबै बेनि बे दिन सानखालि जानायखौ जों जानाय जायो आरोना नोंथां। जोंल' नङा गोदोनिफ्यायनो आब बै आबौनि दिननिफ्रायनो सोलिबोनाय बे उम खाजा मोनसे हिसाबै बे दिनखालि बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ। नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलथिंबो बिदिनो औ नोंथां।
औ खोनादों खोनादों औ।
औ हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
हेल'
औ नोंथां।
औ खोनादों ना?
नोंथां औ औ।
ओ दा नोंथाङा दा नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय बिदिनो बैसागु मोसानायाव ओ जेनेबा गो सुबुंफोरानो मोसायो नालाय गामि गामि मा मा दामग्रा दागज आगजु लानानै मोसायो नोंथाङा फोरमायनो ना?
औ नोंथां थारैनो जेरै जोंनि गोदो गोदाय माने सोलिबोनाय एबा आबै आबौ आनो मोसाबोना दिन्थिबोनाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोंनि उम गामि गामि जोंनि ओनसोल जाय गामि गामि बर' सेंग्रा सिख ख्ला लाइमोनफोरा ज' ज' ओंखारनानै जेरै उम न'खर न'खर उम मागिनाय बुङो जेरै सोरहाबा फैसा सोरहाबा माइरं इसे जोङो हरनायख खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोल जाय लाइमोन सेंग्रा सिख ख्लायाबो ज' ज' मोसायो आरो बोराय बुरै बेन्थ'फोराबो ज' ज' मोसायो आरोना नोंथां।
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनायाखै नामा नोंथांङा
औ खोनादों
औ दा बिदिनो मा मा दामग्रा आगजु लानानै मोसायो नोंथां
जोंनि जोंजाय खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
गोदोनि दिनाव थरखाबो लायोमोन नाथाय दानि दिनाव बांसि दानि दिनाव बांसिनानो थरखाखौ ला नाय नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं आरो गंगोना बिदि लानानै गोदो गोदायहाय बांसिन मोसानाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो दा गोनोखो मुगानि दा गोदान ओंखारनाय बक्स एबा बिदिनो बक्सफोरजोंनो जोङो दामनानै ओ गासिखौबो मोसानाय नुनो मोनो आरो नाथाय गोबां बांसिन फोरा खाम गंसेखौ लाफायो जेरै गासैखौबो मोनाबाबो बिदिनो खामदो जाबस्रिंदो लाफानानै मोसानाय जायो आरो लोगो सेनो बेसेबो बकसफोरखौबो लाफानानै आथिखालाव मोसानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आर ना नोंथां ओ बिनि उनाव जोंनि गामि ओनसोलावहाय बिदिनो बैसागो फोरबोबाथाय जोङो मोनसे फांसन लाखिनाय जायो आरो औ जायखौनो बैसागोनि सिगाङाव खुंनाय जायो बिदि बिदिनो बैसागोआव जोङो फांसनखौ माबोरैहाय खुङो होनोब्लाथाय जोङो बे फांसनाव जोङो गोबां खेला गथ'फोरनि थाखाय होनाय जायो आरो बे बिसोरनि रोंगौथिनि थाखाय जोङो बिदिनो कुइस बादायलायनाय एबा खन्थाइ आवरायनाय बिदि बिदिनो सोंथि सोंलायनाय बेफोरखौ जोङो लाखिनाय हायो आरो नोंथां। आरो ओ जोङो मा मा खेला होयो होनना बुङोब्लाथाय जोङो बेयाव खारनाय बादायलायनाय। बारनाय बादायलायनाय आरो ओ मा होनो इखो थालिर गाखोनाय आरो थिंख्लि बुख्रुबनाय बिदिनो गोबां खेला दं आरो हांसो हांसो हमनाय। हिनजावफोरनि हौवाफोरनि काबादि गेलेनाय दिरुं बोलायनाय बेफोरखौनो होनाय जायो आरो। आरो बेनि माने ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसानाय बादायलायनाय होनाय जायो बिदिनो सेंग्रा सिख्लानि बा बोराय बुरैनि बा गथ' गथायाइफोरनि
औ औ।
बेनि उनावहाय जोङो ओ बे फांसनाव जोङो ओ देंखो रोजाबनायबो बादाय लायनाय होनाय जायो आरो बेखौ बादायलायखांनायखौ जोङो मो बिसोरनो जाय जाय फार्स थांदों सेके थांदों बिसोरनो जोङो प्राइज होखांनानै जोङो ओम ओ देंखोगिरि मुंदांखा देंखोगिरिफोरखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरो। दान्दिसे जोङो रायजो राजा गामि गंसेैनो ज'यै रंजाफानो होननानै। बैसागु बोथोर नालाय जों रंजानाय फोरबो होननानै मिथिखोयो बेनिखायनो जोङो बिदिनो ओ देंखोगिरि मुंदांखा हा देंखोगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जायो आरो। दान्दिसे सम रंजाफानो होननानै।
औ दा दाथ' नोंथां जोंनि समा थ जाबाय नोंथां नोंथांजों उनाव सो लोगो मोनफिनगोन फिन आसा खालामबाय आं नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिबा।
औ।